औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां।
हेलौ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनायाखै नामा नोंथां। खोनादोंना नोंथां।
हेलौ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा मा बुंनो सानदों।
नोंथांजों आङो दसे सम रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा। औ आङो मोनसे टपिकनि बागै राय्लायनो सानदोंमोन नोंथांजों
औ रायज्लायनो हागोन नोंथां।
बे टपिकआनो जाहैबाय जोंनाहाय खारै बे खारैखौहाय जोङो माबोरै बानायो आरो। कारेन्टखौ जोङो माबे माबेयाव बाहायो माबायदि बाहायो। खारैनि गोनांथिनि बिनि बागै जोङो रायजलायनो सानदोंमोन आरोखि
औ।
जोङो औ खारै होननानै बुंबाथ' जोङो गोबां खारै ओंख्रिफोर जानाय नोंथाङा नुबोदों नङा होमबा?
औ।
जोंना औ जों आङो सिगाङावनो नोंथांनो खोन्थाग्रोनो सानबाय आरो ना खारैखौ जोङो माबायदि बानायो
औ
जों खारै होननानै बुङोबाथ' जों बयखौबो खारै ओंख्रि जानाय नुयो खारैखौ बाहायनाय नुयो खारैनि ओ जोङो रंखौबो नुदों गोजा साबायदिहाय बेबायदिनो जोङो खारैखौहाय जोङो माजों बानायो बेखौथ' बांसिन मानसियानो मिथिया माबायदि खालि जानोल' मिथिगौ आरोना बेनिखायनो खारैखौ जोङो खारैखौ जोङो माबायदि मानिफ्राय बानायो बेखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायलांग्रोनो सानदों आरोखि
औ फोरमायलांनो हागोन नोंथां
औ खारैखौ जोङो सिगांग्रो ओ बांसिनानो थालिर आथिया थालिरनिफ्राय बानायनायखौ नुयो आरो बेनि अनगायैबो जोंना बुङो खायफा खायफा जायगायाव गुबुन गुबुन बुङो नाथाय जोंनि जायगायाव ओ मुनिया थालिर होननानै बुङो बेफोरबाय थालिरनिफ्राय थालिराबो थालिर होननानै बुङोबा जोङो बेबो माने खायफा खायफा जायगायाव हासार गोनां आरो हासार गैयि बेफोरबायदि ओ मानसिफोरा बुङो आरोना माने बहाबा बहाबा जायगानिया माने खारै गोबाब गैया होननानै माने खारै जायानो आरोखि बेबायदिनो जि जायगानि माने ओ थालिर बिफांडाव खारै गोनां बेखौसो बानायो आरोखि बानायबा जोङो माबायदि बानायो बे जोङो थालिर बिफांखौहाय सिगांग्रो ओ दानफायनानैहा बिनिफ्राय बेखौहाय जिरनानै लाग्रोयो आरोखि फस्ला जिरनानै बेखौ थुख्रा थुख्रा दानस'नानै गोबा गोबा जिरनानैहाय जोङो बेखौ फोराननानै लायो आरोखि फोरनानै लानानै लाबा जोङो बे थालिरनि मा मा बाहागोआ जोङो खारै जायो बेनि बागै आं बुंनो सानगोन जोंना थालिरनिया थालिरनि गासैबो बाहागोआनो जोंना ओ खारैयाव गोग्लैजोबो आरो खारै बाहायनो हाजोबो ओ थालिर बिलाइखौ जोङो बारा खायफा खायफा थालिर बिलाइखौबो ओ रानबा जायो होनना होननानै बुङो होमबाबो बांसिनानो लानाय नुवा आरोखि थालिरखौहाय जोङो ओ गुदिनि बे ओ मा होनो बेखौहाय थालिर मुरा मादा औ मादा बेखौहायबो जोङो माने लानायखौ नुयो आरो आरोखि बे मादाया साबसिन जायो होननानै बुङो आरोखि ओ बिनि अनगायैबो जोङो गोबां गुबुन गुबुन ओ जिरादफोरजोंहाय जोङो खारै बानायनायखौ नुयो ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बेसर फोरखौहाय जोङो फुनानैहा बे बेसर सोरा बिफांखौहाय गारो नङा होमबा बे बेखौ खौहाय माने बर'फोरा गारालासिनो सावनानैहा बिनिफायबो ओ हांगारखौहाय खारै बानायो आरोखि खि जेरै आं दानि बुंलांनाय बायदि बे थालिर बिफांखौहाय जोङो बेफोरबायदि फस्ला जिरनानैहा ओ फस्लाया जेब्ला रानो अब्ला बे फस्लाखौहाय जोङो माने ओ सावना लानानैहा बिनिफ्राय ओ गुन्दै बानायो आरोखि बे गुन्दै बानायनायनि उनाव माबायदि ओ खारैखौ जोङो बाहायबावो बेनि बा बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा
औ दा बिदिब्ला जोंहा खारनो खारै बानायनायाथ' नोंथाङा दहायनो खोन्थालांखाबाय बे खारैखौहाय जोंहा बांसिनै माने थालिर आथियानि खारैखौ माने बांसिनै हाय माने नै बाहायनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला थालिर आथियानि फ्राय जि खारै बानायोना बे खारैया माने गोबाबा माने बांसिन जायो माने खारासिन बेनिखायनो बे थालिर आथियानि खारैखौहाय बर'फ्रा बांसिनै बाहायो माने थालिर आथियानिफ्राय खारैखौ बिसोर माने बांसिन बर'नो ओ थालिर आथियानिफ्राय नोंथाङा माबायदि जेनेबा खारैखौ बानायो बेखौ दहाय एसे खिन्थालांदोंमोन ओ नोंथाङा बुंदों माने फस्ला बायदि जिरनानैहाय बेखौ ओ फोराननानै ओ सावनानै बिनि हांगारखौसो माने आरो मा खालामबावो बिसोरो सरनानै सरनानैहाय बिनि बिदैखौ बिसोर मा बेखौ बे बिदैखौसो मा खारै
खारै औ
ओ बेबायदिनो जोंहा मा आं मिथिनाय बादिब्ला आरो ना खारैखौहाय आथिया थालिरनिफ्रायल' बानाया बर'फोरा माने खारैखौहाय ओ बै अख्रा फिफां ना मा होनो
औ
बेखौबो माने सावनानै जेब्ला माने फुना लानानै जेनेबा फोराननानै सावनानैहाय बेनिफ्रायबो माने मा बेनि हांगारखौबो बिनि जे हाथ'फ्ला बेनिफ्रायबो मा बिदै सरोबा बे माबाया गोबाब दं आरो खारै बायदि जायो होननानै बुंदों आरो बेबायदिनो आं खोनानाय बायदिब्ला आरोना नंगौना नङा बै मथर मथरखौथ' जों मा फिथाइखौ खायो आरो माने बिफांखौहाय गारो बे मथरनि बे बिफाङाबो मा जायोनो खारै जायो होननानै आं मिथिनायाव आं मिथिनायाव माने खोनानायावहाय माने आं मिथिना मोनदों आरो जेनेबा
औ
बेनिखौबो मा फोराननानैहाय बेखौ मा सावनानै बिनि हांगाराबो खारै जायो होननानै आं मोनथिनो मोननाय जादों आरो ना आरो बेबायदिनो बर'फोरा गोबां माने बिदिनो बिफां थानो हागौ जायखौ जोङो दा गोसोखांजोबाखै बा मिथिजोबाखै थेवब्लाबो जों माने खारैखौहाय बानायनायखौ माने नुनो मोननाय जायो नुनो मोनोब्लाबो माने आंहा आाथिया थालिरनिफ्राय बांसिन बानायनायखौ माने नुनो मोननाय जादों आर ना जोंहा खारैखौथ' माबायदि माबे माबे बिफांनिफ्राय बानायो माबायदि बानायो बेखौथ' नोंथाङा बुंलांखाबायानो बेनिखायनो ओ नोंथां जोंहा माने खारैखौहाय बर'फोरा मा मायाव मा मा ओंख्रियावहाय होनानै जायो बेखौ आं एसे बुंलांनोसै नामा नोंथां
औ जोंना ससे थालांबावबायमोन नोंथां
औ आङो
आङो आङो सोंदोंमोन दि खारैखौ जोङो माबायदि बर'नो जेब्ला जोङो खारैखौथ' जोङो ओ बरननानै बे गुन्दैखौहाय मा खालामनानै जोङो माबायदि सरनानै माने खारैखौ दिरुनो आं बेनि बागै नोंथांनाव सोंदोंमोन नाथाय नोंथाङा बुजिस्लाबासैगोन
औ नोंथां बिदिब्ला माने आङो जा आं मिथियो बेखौ नोंथांनो खिन्थालांखाबाय नालाय खारैखौहाय आङो माबायदि माबे माबे ओंख्रियावहाय होनानै जायो बेखौसो आं माने नोंथांनो एसे माने खोन्थालांनो सानबाय आरोना नोंथां ओ नोंथाङा ओ जेनेबा बेखौथ' एसे मिथिखायो जानांगौ खारैखौहाय माबायदि सरो बेनिखायनो नोंथां जोङो खारैखौहाय मा मा ओंख्रियाव होनानै जायो बेखौबो नाया गोनां नङा होमबा नोंथां जोंहाथ' ओ खारैखौहाय ओ मा होनो ओंख्रि गोबाब होननानै बुङो ओंख्रि गोबाब होननानै बुंब्ला जोंना लाफा लाफाखौथ' खारैजों जाखायो बर'फ्रा लाफा नाजों खारै बिदि ओंख्रि संनानै जाखायो आरो बेफोरबायदिनो ओंख्रि गोबाब होनोब्ला बै हाग्रायावहाय मोननाय दोल हाग्राना मा होनो बेनि बिलाइखौबोहाय मा जायो खारै ओंख्रियाव जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेजोंबो ना खौ होनानैहाय ना गोरानफोर नङाबा ना गोथां फिसा फिसाफोरखौ होनानैहाय खारै ओंख्रि जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंहा खारै ओंख्रि जानायाहाय गोबां दङ माने ओ हमनानै ला जोंहा अमाजों नारजि अमाजों नारजि ओंख्रि संब्लाथ' गोबां खारै नांगौ बुहुद जाथार खारै होबासो मा जायो बे नारजि ओंख्रिखौहाय माने नार्जिखौ रुइहोनो हायो आरो नारजिजों अमा ओंख्रिया संजायो आरो बे ओंख्रि खौहाय आं मिथिनाय बायदिबा सेभेन दिन सात दिना लागै बे माने जाजायो आरो ना माने बेयावहाय खारैखौ बुरजा होनायनि थाखायनो जाजायो होननानै आं सानो आरो ना नोंथाङा बेबायदिनो बर'फोराथ' खारै ओंख्रिखौ मा मा ओंख्रियाव संनानै जायो बेखौथ' आं नोंथांनो एसे खोन्थाबायानो नोंथाङाबो बर'फोरा आरोबाव मा मा ओंख्रियावहाय खारै खारैजों संनानै जायो बेनि सायाव एसे खोन्थालांनो हाबावगों नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां खारै होनबाथ' जोंना बर'फोरा बहुद गोबां माने मोजां मोनो जोंना दोरोंङारि ओंख्रिया जोंना खारैजोंसो जाखायो नङा होमबा नोंथां
खारै होननानै बुङोबा जोंना सबाइ खारै दं अनला खारै दं बिनि अनगायैबो गोबां माने खारै ओंख्रि जायो आरोखि दायो आरो जोंङो बे खाला दालि ना मा होनो बेखौबो जोंङो खारैजों संनानै जानायखौ नुयो आरो बे मुसुर दालिखौबो दानिया मानसिफ्रा सोरबा सोरबाहाय खारै होनानैसो जाबा गोथावसिन जायो होननानै बुङो आरोखि बेफोरबायदि जानायखौ नुयो खायफा खायफा मानसिफोरा जायो आरोखि बेफोरबायदिनो जोंना अनला ओंख्रि बुंबाथ' बर'फोरनि दोरोंङारि ओंख्रि याव गोग्लैयो नंङा होमबा नोंथां अनलाखौ बयबो मोजां मोनो जोंङो
औ
ओ न'खरफोराव माबा मोनसे हाबा हुखा जायोब्ला जोंङो अनलाजों दाउजों बेफोरबायदि संनानै जाहोनाय आरो हाबा जायोब्ला हिनजाव गोदानखौ जोङो अनला ओंख्रि सिगांग्रो बे संनायखौ संनानै जाहोनायखौ बेफोरबायदि नुयो आरोखि
दोननायनि समावबो बांबाय नामा नोंथां दोनथ' जासिगोन नामा
दे बिदिबा नोंथां